औ औ ओ गोजोन फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोनाय हाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन
औ। दा नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायदों होननानै लानाय जादों। नोंथाङा आंनो सावरायलायनो सम होनो हागोन ना? औ औ। दा जोंहा सावरायलायनायनि गुबै औ औ जोंहा सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय ओ जोंहा जा आबाद मावनाय बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावनाय बेनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना एसे?
नोंथां औ आङो नोंथांनो जोंनि बे दैज्लां बोथोरनि माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नोंथांनिसिम।
औ औ औ थारैनो।
होमब्ला नोंथांनो बे माइ आबादनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै सावरायलांसै।
औ औ।
औ जोंना गिबियावनो मा होनो माइ आबाद मावनोबा जोंना गिबियावनो माने बोथोरखौ नायनानै मावनाय जायो। जेरै जों दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। मानो होनबा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा माने दैनि गोनांथि जायो बुहुदनो। बेनिखायनो जोङो गिबियावनो बोथोरखौ लानानै थामिहिन बा दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो। गिबियाव मा होनो माइनि जोलैनि गोनांथि जायो। बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे लांदां फुथा ओ फोथार बा लांदां जायगा बेनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां।
जायो जायो औ।
औ ओमफाय मा होनो बे जों माइनि जोलैखौ माने जों गोबां रोखोमनि मोननो हायो। जेरै बिदिनो आसु माइ, माइसालि माइ बिदिनो ब र' माइ, रंगबन्धु, सापर बिसोरनि गोबां रोखोमनि लानो‌ हायो। बेनि उनाव जोङो बे जोलैखौ मा खालामनांगौ नोंथां जोङो फाथो ब सथायाव माने लानानै जोङो बेखौ दैयाव सोमनांगो आरो ना बिदिनो फुख्रिफोर दैमाफोर बिदिनो नोंथाङा मायाव सोमो माने बे माइ जोलैखौ नोंथाङा साननै बा सानथाम बा साननैनि थाखाय सोमनानै दोननांगौ आरोना।
औ औ।
बेनि उनाव नोंथाङा बे सोमखांनानै बे माइखौ बोखांना ला बोनानै न'आव बिदिनो खामसालि बा बारेन्दा नङाबा बे बाख्रिनि सिंफोरनि लांदांआव माने मोजाङै फेनलानानै फुवारनानै दोननाय जायो आरोना।
जायो जायो औ।
औ बिनि उनाव बेखौ माने थालिर बिलाइ बा बे थास' बिलाइजों माने खोबनानै दोननाय जायो आरोना।
औ।
बे खोबनायनि जाहोना जाबाय माने गाजा बेरहोनो थाखाय माने बेखौ साननैसो सम दोननाय जायो आरोना।
औ औ।
थिग बे समावनो मा खालामनाय जायो माने बे दुब्लि बा खोथिया थिलि बा बारि बेखौ मोजाङै हालौवनानै लायो आरोना नोंथां। दुफु-दुफुनो मोजाङै औ बे हालेवनानै लानायनि उनाव मा खालामबाय जेब्ला खोथिया गाजा बेरबाय इसेबां
औ
बे खोथिया फोनो थाखाय माने थागथियारि जाबाय आरोना। औ बेखौ ओमफाय मा खालामनाय जायो जोङो दुब्लियाव लांनानै खोथिया थिलियाव माने बे खोथियाखौ माने फोहैनाय जायो आरोना लांनानै।
औ औ नंगौ।
माने बेखौ सिरिबाङै खोनाय जायो आरोना माने जाहाथे बियो मोजाङै रज'लाङो बा सिरिबाङै रज'लाङो थब्रा थब्रि बांद्राय गेसेंबो जाया बिब्दि आरोना।
बेनि उनाव जोंहा बे खोथियाखौ माने जोथोन लानांगौ जायो जेनेबा बारिफोर होनांगौ बिदिनो मोसौ मोसानि थाखाय। बिदिनो दाउथुफोर, फारौ फोर मानि फोगोदानखौ नायनांगौ आरोना। ओमफ्राय बिदिनो माखासे हासारफोर होनांगौ जेब्ला जेब्ला माइआ एसे बा खोथिया एसे देरो जों हासारफोर बिदिनो होनानै एसे मोजाङै जोथोन लानांगौ आरोना। बिनि उनाव जेब्ला बे खौथियाआ फुजानाय जाबाय बा गायस्लायजानायबा जाबाय जों अब्ला मा खालामगोन बेरा फारसिजों जोंहा आरोबाव माने फोथारखौ जोङो हालेवनानै लाबावगोन आरोना नोंथां।
औ
हालेवना लाबोनानै जों बेखौ मोजाङै दुफु दुफु हालौवनानै बेयाव बिदिनो आलिफोर खोनाय जायो। जाहाथे बैनि दुब्लिनि दैया माने समानथियै थायो जेराव दै गैया बेयाव दै होनाय जायो। माने दै आलिखौ बलायनानै दैखौ लांनाय जायो।
दै बांद्रायफोरखौ बिदिनो बलायनानै लांनानै माने दैनि समानथिखौ मोजाङै लाखियो आरो ना। बिनि उनाव बेखौ दुफु दुफु हालेवखांनायनि उनाव मा खालामनाय जायो नोंथां? बिदिनो बेखौ गाय स्लायनाय जायो। माने खोथियाखौ बिदिनो हाजिरा खामला बेफोरबायदि होनानै गायस्लायनाय जायो आरो ना। गायस्लायनायनि उनावबो मा जागोन मा ने जोङो बे माइखौबो सिरिबाङै गायनांगौ आरोना नोंथां।
माने जाहाथे बे माइआ उनाव देरनानै माने ओरैनो जानला मोनला रज'वालासिनो सिरिबाङै रज'नाय जेनेबा हमनानै ला बिदिनो गसा बाराय नाय माने जाहाथे मोजां बे जायगाखौ मोनो हानायावबो जोंहा एसे सहस जायो बेखौ लानानै माने सिरिबाङै गायलांनाय जायो आरोना माइखौ। बेनि उनाव जेब्ला बेखौ गायखांनायनि उनाव जोंहा ओमफ्राय माखासे जोथोन थाबावो आरोना। जेब्लासिम माइआ माने मोजाङै देरा बा बिबार बारा बैसिम। जोङो बिब्दिनो माखासे बेराफोर मुस्रिफोर होथेनांगोन। नि थाखाय नङाब्ला मोसौ बोरमाया हाबो नङा होमबा नोंथां दुब्लियाव। बेनि उनाव जों मा खालामनांगोन आरो बिदिनो जेब्ला खोथिया देरनानै जेब्ला माइया गिदिर जाबाय माइ जाबाय अब्ला जों मा खालाम खालामनांगोन बे मायाव थानाय जोङो माने नांगौ माने नाङि रोखोमनि गोनांथि गैयि हाग्रायाव रज'देर रज'देरो आरो ना माइआव नोंथां।
औ नंगौ।
जोङो फुनांगौ जायो बा हाग्रा दानांगौ जायो नङाबा जोङो माखासे मुलिफोर बाहायनो हायो। बिदिनो माने जाय मुलिया जेनेबा माइखौबो खहा खालामा आरो बे माइआव थानाय माने हाखौबो ख खहा खालामा बायनाय जायो आरो ना नोंथां बिदि उनाव आरो जों बिदिनो माखासे एम्फौ थैनायनि मुलिफोर होनांगौ जायो बिदिनो हाजों खहा जायि। माइया खहा जायो बिदिनो एम्फौ फथैग्रा मुलि बिदिनो गोबां होनानै माने ना ह माइखौ जोथोन लायै लायै लासे जोंनि बे माइया माने द' दान बा बा दाननि उनाव माने माइआ माने मोनहैयो आरोना। बे माइनि फिथाइयाव रज'नानै मोनहैयो बेनि उनाव मोननायनि उनाव नोंथाङा हानानै लाबोनो हायो बे माइखौ। गोदोनि दिनावथ' मानसिजोंसो हायोमोन नालाय दानि दिनावथ' गोबां मेसिनफोर ओंखारबाय नङा हाबा नोंथां? हाना लाबोनानै माने नोंथाङा न'आव बे माइखौ लाबोनानै माने बिदिनो साननैसो फोराननानै बेबा मिलफोराव सौनानै नोंथाङा बे माइनिफ्राय माइरं मोननो हायो आरो ना। बेबायदियैनो जोंनि बे ओनसोलाव बेबायदि माइ आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां। नोंथाङाबो माबाफोर बिदि आयदानि सायाव एसे बुंनो सानो नामा नोंथां?
हा औ औ थारैनो। ओ नोंथाङा बुंलांखानाय बाददिनो जोंहा ओ जोंनि ओनसोलावहाय गोबां रोखोमनि जोंहा आबाद मावनाय जायो नङा होमबा? दा ओ आबाद माव मावनाय होननो थाङोब्ला जों बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? दा ओ ओ आबादखौ जों ओ जानला मोनला बोथोराव मावोब्ला जों आबाद मोननो हाया नङा होमबा? एबा आबादनिफ्राय फसल मोननो हाया दा थिग बे रोखोमैनो जोङो ओ बोथोर लाना बोथोरसो जों खायसे खायसे आबादखौ मावनाय जों नुनो मोनो। दा जोंहा बोथोर एबा समखौ ओ लानानै जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो एबा मावनाय जायो नङा होमबा आबाद
औ औ औ
जोङो आबाद मावनाय होनोब्ला जोंहा मोननै रोखोमै जोंहा आबाद मावनो हायो जेरैहाय जों जायखौ बुङो दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादखौ जों खारिब फसल होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? दा बे रोखोमैनो जोंहा मेसें ओ बोथो थोरावहाय जा अखा गैयि बोथोरावहाय मावनाय आबादखौ जोंहा ओ रबि आबाद होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा खारि आरो रबि आबाद। बे मोननै बाहागखौ जों राननो हायो नङा होमबा एबा बाहागो खालामनानै जों आबाद मावनो हायो दा जोंनि खारिब फसल एबा दैज्लां बोथोराव ओ मावनाय आबाद होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बुंलांखा नाय बायदिनो जोंहा गाहायै माइ आबाद नङा होमबा? दैज्लां बोथोराव मावनाय होनोब्ला माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव ओ गोबां बिबांनि जोंहा माइ आबाद बायदि बायदि रोखोमनि बायदि बायदि नेम खान्थि बायदि बायदि आदब खायदाजों जोंहा जों दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौनो गाहायै मावनायखौ जों नुनो मोनो एबा बां बांसिन मावनायखौ जों जायो नङा होमबा?
औ नोंथां औ।
ओ माइया माइ आबादनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव बायदि रोखोमनि दैज्लां बोथोराव ओ ओ मैगं-थाइगंनि आबा मावनायखौ जों नुनो मोनो एबा फिथाइ-सामथाइनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां?
औ नोंथां औ नंगौ।
दा थिग बे रोखोमैनो जोंहा मैगं थाइगंनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ जिंखा, भेन्दि, लेस्रा, फथल खुमब्रा, जोगोनार, केरेला, थाइसुम ओ बिलाहि बायदि -बायदि रोखोमनि गोथां मैगं -थाइगं जोङो ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो नङा होमबा? माइ आबादनि अनगायैबो औ, औ, औ। थिग बेबादिनो फिथाइ- सामथाइनि बेलायाव आबाद मावनाय होनोब्ला जोंहा थाइजौ नङा होमबा? थाइजौ, खान्थाल ओ बायदि- बायदि रोखोमनि फिथाइ- सामथाइनिबो जोङो बोथोरावहाय एबा ओ थायनायखौ जों नुनो मोनो। थाइजौ, खान्थालाथ' थायखायो जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय थिग बेबायदिनो जोंहा फिथाइ- सामथाइनि बेलायाव बुंबावोब्ला थालिर आबादबो मावनो हायो जोङो दैज्लां बोथोराव। मानो होनोब्ला थालिर आबादा मेसें दैज्लां जेबो सिन गैया बे मोननै ओ बोथोरावबो जोंहा मावनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलावहाय दा जोंहा आ रबि फसल होननानै जायखौ बुङो। बेयो दैज्लां बोथोर जायखौ जोङो दै मेसें बोथोराव मावनाय आबाद होननानै बुङो। जाय जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय जा आबाद मावनानै, जाय माइ आबाद मावनानै जोंहा ओ माइ हाखांना बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ थिखांखांनानै जोंहा जा मेसें बोथोर सफैयो बैहा बै हायाव जोंहा बै हाखौ हालजों एवनानै ओ ट्रेक्टर बायदिजों एवनानै जोंहा माइ हाखांनायनि उनाव बै फोथार एबा दुब्लियावहाय जोंहा बेसर आबाद फोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? मेसें बोथोरावहाय। औ- औ, थिग बेबादिनो जोंहा ओ बेसर आबादजों लोगोसे गंम, जुखाम बायदि रोखोमनि गेदेर- गेदेर आबाद मावनायखौ जोङो जोंनि फोथाराव नुनो मोनो नङा होमबा? थिग बेबायदिनो जोंहा आ बेफोरनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि मैगं- थाइगं जोङो नुनो मोनो। ओ आरो बेराफारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोंहा मेसें बोथोरावहाय ओ बरा माइ होननायखौबो गायनाय नुनो मोनो नङा होमबा? दलहा एबा गोथौ हायाव नङा होनबा नोंथां? औ -औ। मेसें बोथोराव जोंहा बरा माइ गायनायखौबो जों बांसिनै नुनो मोनो खायसे खायफा खायफा -खायफा ओनसोलावहाय जों नुनो मोनो। दा बेनि अनगायैबो जोंहा गोथां मैगं -थाइगंनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ आलु ओ कबि, बिलााहि, मुला गाज'र ओ अलखबि बायदि -बायदि रोखोमनि जोंहा जेरैहाय ओ लाइ- लाफा ओ बे मा होनो बेखौ फालां बायदि- बायदि रोखोमनि जोङो ओ आबाद मावनानै ओ जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा मेसें बोथोरावहाय। औ- औ, दा थिग बे रोखोमनि जोंहा ओ गोथां मैगं- थाइगंजों लोगोसे ओ बायदि रोखोमनि फिथाइ -सामथायाइबो जोङो मेसें बोथोरावहाय मावनानै ओ फाला- आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो जोंहा ओ बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय हाय, ओ हासार बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा? नोंथां आथिखालनि मुगायाव। ओ गोदोथ' जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि मिथिंगायारि हासार एबा जिबियारि हासारजों बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आबाद फोथाराव‌। ओ नाथाय दिनै एबा दिनैनि समाव आथिखालनि समाव जोङो गोबां रोखोमनि रासायनिक हासार बाहायनानै आबाद फोथाराव होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? जेरैहाय ओ रासायनिक हासारनि बेलायाव बुङोब्ला बिदिन्थि महरै बरिया ओ दि एफ पि फसफरास ओ बायदि बायदि रोखोमनि जोङो ओ हासार रासायनिक हासार बाहायनानै जोङो आबाद फोथाराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो थिग बे रोखोमैनो जोंहा आ आथिखालनि जा बिगियाननि मुगायाव बायदि रोखोमनि आ बिगियाननि मुगाजों सोलिनानै जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? ओ दा नोंथां जोंहा दिनै सावरायनायनि जा सम बे समा जों हाजानानैबो फैबाय नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ औ।
थारैनो नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। गोजोनथोंसै नोंथां औ औ थारैनो साबायखर।